हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनायाखै नामा
औ आं खोनागासिनो नोंथां
दे होमबा नोंथां जोङो जों मा टपिक लादों बेखौ सावरायनोसै होमबा ना
औ औ
उम दा जोङो दैनि दैनि बागै सावरायनो होननानै लादों नालाय जों दा दैयाथ' जोंथिंजाय बहुद दाख्लैहाय अखायाथ' अखा गोगोम हाना थांबाय जों गामिखौ माने ओरैबायदि दंस' गज्रि रोखोम थानो हायै माइ गायनो हायै गाससिबो खहा खालामजोबना गालांदों न'आवनो थानो हाया। मायावनो थानो हाया मालायनि न' न' गोजौ गोजौ थाजोबन आरो दैया ओरैबायदि। गामि दरब्रैसोआ ओरै थांलाय ओरै फैलाय बुहुद खहा खालामलांदों आरो जों बिथिंजाय। ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं माबोरै जानाय। एसे गुवारै फोरमायनाहोलाय।
त जोंनि ओनसोलावबो गोबां दैबाना ओ दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों मानो होनो बा ओ दैज्लां बोथोरावथ' गोबां अखानिबो गोनांथि नङा होमबा?
औ
ओ बेफोरबायदिनो अखा जुब जुब हाबाय थानायजोंनो गोबां दैबाना जानायखौ नु नो मोनदों जनि आबाद मावग्रा फोथारावबो गोबां दैबानाजों ओ हाजोनिफ्राय दै फैनाय आरो। फलक फैफानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा जोंना आबाद आ माव आबाद मावग्रा फोथारानो बाला बा फलकजों बुंफबनानै दङ। आरो
औ।
जों ओ दैबाना होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव बांसिनखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनोबा जोंना जों गामिया ओ लामा माबा हाजो खाथियावनो बिनिखायनो जोंनिखौ दैबानाखौ बां नाय मोनो आरो दैबानाया जोंखौ खहा खालामो होनोबा नैबे दैबाना नै बे ओ जोंनि दैबाना जानाय समाव जोंनि लामा बा न'खर न'खर इफोरबायदिनो दै लोमसावनाय नायावनो जोङो बांसिन ओ दैखौहाय ओ दैनि दै होनोबा जोङो बेयावनो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
ओं ओं नंगौ नंगौ ओमफ्राय दा नै जोङो दा दै गैयाबाबो जोङो जिब जुनार दाउसिन दाउला मानसि बेफोर थ' रावबो दै गैयाबाथ' थानो हाया जाहैबाय। ओंखायनो दा जोङो दैखौबो दैखौबो गायनाय फुनायावबो लोंनायावबो संनायावबो बो फुनायावबो बेफोरखौ माने नांगौ जाहैयो आरो। दा दै गैयाबाबो जोङो ओरैनोबो थानो हाया आरो ओरैजाय। दैया अभार बारा जाबाथाय। न' स' लोमखांजोबनानै फुख्रि सुख्रि अबाव थानो अबाव मानो बुहुद गाज्रि जाहैयो आरो।
औ औ।
दा ओंखायनो माने अखायाबो बारा हानाङा ओरैजाय सानदुंबो एसे एसे दुंनांगौ। ओमफ्राय बिदि बाना जाबाय थायोबा जोङो खेथिफोरखौ माबोरै बोखांनो हागोन बेफोरबायदि जाहैयो आरो।
औ
दा ओंखायनो मानसिफ्रा बै गोथौ गोथौ जायगा ना ओंखायनो बे दैज्लां बोथोरफ्राव बहुद खस्थ'यै दामा सान जालांनांगौ जाहैयो जोङो उनाव अखा हाबाय थाबा माब्रै थागोन माब्रै मागोन बेफोरखौ साननांगौमोन आं बुहुद माबाया गारजि जाहोयो
औ औ थारैनो नोंथां
उ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गामि बा न'खर न'खर दै लोमसावनाय यखौ नुनो मोनो ना?
मोनो नोंथां आं हाब बुंथ'जाया नैबे मैया दाख्लैनि दैबाना ओ बिसकर त्रिसकर न'आवनो थानो मोनाखै बिसोरो ओरैबायदि दै लोमसाव जोबनाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय दैबो बारनो हाया लामाया गुगा म जोबनानै सोर सोरनि न'खौ दंस' खालामजोबदों। बेखौ माने बुंबाबो बुंस'नो हायै बायदि जाहैयो आरो।
दा नोंथांमोनथिंबा माब्रै जादों।
ओ। जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोनदों आरो। बेफोरबायदिनो जोंनो दैबो दैखौ जोंनो आबाद मावनाय समाव औ दैखौबो गोनांथिबो जायो।
औ।
बे बेफोरबायदिनो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनोबा। आबाद फोथोरावबो बाला फबहैनानै गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि बिथोरोनाव होनोब्ला न'खर न'खर हाबनायावबो बेफोरबायदिनो फलक फैफानानै गोबां सिला लामा बेफोरबायदिनो न' न' हाबनायफोराव गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
ओरैनो नांगौ होनबाथ' जोङो फुंनिफ्रायनो दैखौ जों बाहायनाय जाया होनबा नोंथां।
नोंगौ नंगौ नोंथां
औ जोङो लोंनायनिफ्राय जानायनिफ्राय जों दैखौनो बाहायनाय जायो। ओ फारसेथिं नायोबा जोंनो दैखौ गोबां गोनांथि आरो फारसेथिं नायोब्ला दै बानाफोर जायोबा जों खो खालामो आरो बिनिखायनो जोङ दैखौ नाङाबो होनजाया मानो होनोबा जोङो सोरांनायनिफ्रायनो जों दैजोंनो थायै बायदि होनजायो। मानो होनोबा जोंनि जानाय नाय बा जि जोम सुनाय दुगैनाय बेफोर मोखां सुनाय बेफोराव जोंनो दैखौनो गोनांथि जायो आरो जोङो दैजोंनो जा गावनि जानाय लोंनायखौ फोमोनजोबनांगौ जायो। आरो फारसेथिं नायोबा जोङो दैखौ जोङो दै दैखौ होनोबा जों दैखौ मोजां साफा खालाम साफायै सरनानै जोङो लोंनांगौबो जायो खायफा खायफा गामियाव बेफोरबायदिनो दैनि आइरन गैयैखौबो जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय खोब आइरन दङ आरो दैया मरनि मटरनि दै बा बेफोरबायदिनो थिखलनि दैफोरा आरो
औानोग दा
औ
जोंथिंबो आंनि
बुंनो हागोन नोंथां।
ओ जोंथिंबो बिदिनो ओरैजाय तिबखल गायनाय मा गायनाय। तिपखल गायनानैसो मटर होनानैसो पाइप बायनानै। मटर बायनानैसो जोङो दा दैखौ बोखांनाय जायो नालाय। नोंथां ओं-ओंखायनो दा जोङो। ओरैजाय मथरबाबो होन जोंथिंजायबो बिदिनो नोंथां दैया जोंनाबु बुहुद आइरन मानो होनबा जोङो। सोरखौबा गायहैयो सोरबाबा होनो मोजां मोनो सोरबाबा होनो सोरखौबा। दैया आइरन गैयि गायगोन होनो बेखौ गायहोलाय बेखौ गायहोलाय मानेआइ आइरन गोनां दा जोङो फिल्टाराव होगोन फिलटारा जोंना खोब मा बेसे गोबां गोबाव थांगोन। आरो मरोर जे बाला सोलायदोलाय मा सोलायदोलाय माने फारसेनिफ्रायनो नांजोबगौ आरो जोंनो माने दैनि गोनांथि गैयाबा थ' जोंनो बेखौ नांगौआनो जानाय नङामोन। दा जोंनो गोनां। थि नालाय जोङो दा बे बायदि बुसतुफोरखौ माने गासैखौबो जगार बानायनानै। लाजोबनांगौ गोनां जाहैयो आरो दा नोंथिं-नोंथांमोन जोंजाय ओमफ्राय बे दैनि माबा माबि थिपखल जों जायोना दैखरजों जायोना ना ओरैनो मथर बहायनानै जायो नोंथांमोनसिम।
जोंनि ओनसोलाव दा खोब नुनो मोनो ओम
ओ थिखल बा मथर बेफोरबायदि हाखर बा रिंजा-रिं रिंजों जावनायखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनला जोंनि ओनसोलाव दा थिकल आरो मथर जोंनो बांसिन लोंनायखौ नुनोमोननो आरो ओ बेनि थांङोबा जोंनि ओनसोलाव दा दैया गोबां आइरन दङ आरो मानो होनोबा जों जोंङो फिनथारजों हाय बाला होनानै अन्थ होनानै गोबां खननै ओ ओ फिनथारखौ जोङो मोननैफोर खालामनांगौ जायो आरो मानो होनोबा जोङो। दै-दैखौ जुदि साफायै सरनानै लोङाबा जोंनाव गोबां बेरामबो जानो हमो। ओ बिनिखायनो जोङो।
हा दैखौहाय खननै खनथाम सरनानै जोङो साफा खालामनानै लोंनांगौ जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
जोङो ओ दैखौ होनोब्ला जोङो दैखौ बांसिन लोंनांगौ जायो। दै लोङाबा जोंनाव बेमार फोरा बांसिन जानो हमो जों दैखौ लोङोबा एसे खम बेरामा एसे एसे खम जायो आरो बेराम जानायखौ जों बेफोरबायदि मोननो आरो जों जि-जोम सु नो बाबो जोङो बेफोरबायदिनो सरनानैसो सुनांगौ जायो बात इशकुलनि बा आ बेफोरबायदि ओ मथरनि दैजों जोङो बांद्राय उम ओ सुजाया आरो गोबां आइरन दङ जोंनिखैय
नोंसिनिजों जोंनिजों गर ओम नोंथां दे बुं दे नोंथां।
औ आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि दै स्राय स्राय दैमा बोहैनायबो गैया जाहै हैबाय जि सुनो बिनिखायनो जोंना बेफोरबायदि थिखलनि बा बेफोरबायदि मथरजोंनो जोङो सरनानै सुयो आरो नों थां।
दा नंगौ। जों-जोंनाबो नोंसिनि बायदि एखेयानो नोंथां। जोंनाबो बिदिनो दंग' संग' बोहैनाय जेबो माबा गैया जों दा जोंनो दै मथर माबाफोरजोंनो मा जायो आरो दा जोंथ' बहुद गोबाव गोबां रायलायबायना नोंथां।
औ औ
बेखिनियावनो दोनथ'नायखौ लानोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथांजों दैनि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय
उम बहुद मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे होमबा नोंथांना
औ औ दे